अ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
औ, नोंथाङा फन हरनायनि जाहोनखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ। नोंथां आं फन हरनायनि जाहोनानो जाबाय- दाउ- अमा फिसिनायनि सायाव एसे सावरायनो सानदोंमोन। नोंथां।
औ, औ।
नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोना? दाउ, अमा फिनायनि सायाव नोंथां।
औ हागोन नोंथां ।ओ जोंहाथ' दा गामि ओनसोलाव गोबां बर' सुबुंफोरानो बिदि दाउ, अमा फिसिनानै गावनि जिउखौ खुंहोलांदों नङा होनबा नोंथां बिदिनो‌ ओ जोङो गासिबो थ' बिदि फार्म फा-बानायनो हाया नालाय नोंथां। जोंहा ओ न'आवनो जि मासे, मानै दं बेफोरखौनो जोङो मोजाङै जोथोन लानानै जोङो बेफार -फालांगिफोरावबो जोंहा मदद मोनबोदों आरो ।जोंहा बेफार -फालांगियावल' मदद नङा जोङो ओ जि जोंहा आलासिफोर फैबोला जोङो बे दाव मासेखौनो जोङो बुथारनानै जाहोनोबो हायो। औ बेनि उनावहाय जोङो ओ अमा ।जोंहा दाउ अमा फिसिनायनि सायाव नालाय नोंथां जोंहा अमाखौ जोङो माबोरै आदार होयो? माबोरै फिसिनाय जायो नोंथाङा एसे बुंनो हागोन
औ।
औ।
फिसिनो गोनांब्ला, जुदि नोङो दाउसा गोरलैखौ फिसिनो लाबोयो बेखौ नोङो मोजां जायगायाव दोननांगोन।
औ औ।
गुन्दै एबा जुजाय होनायानै बेनि सायाव दाउ गोरलैखौ दोननांगौ जाहैयो। गुदुं जागायाव आरो लाइट होनांगौ जाहैयो। बे गुदुङै थानांगौ ना बेनि थाखाय बेखौ एसे साननैसो देरजासिम गुदुं जायाव दोननांगौ जायो। दाउसा फिसाखौ फार्म बानायनो गोनां जाहैयोब्ला, आरो न'नि दाउसा फिसाखौ लाखिनो गोनां जायोब्ला। बिसोरो हाग्रायाव जानला -मानला थांनानै थैलाबायो जेराव मेराव थांनानै हाग्राफोराव थैलाबायो बिनि थाखायनो जोङो थनज जोबना दोननाय जाहैयो बा जोबना दोननांगौ दाउ बिमाखौ खानानानै दावसा फिसाखौ जोबना दोननांगौ बिमाजों लोगो गोसे बेवहाय एंखुर सारै सारै होनांगौ दाउ फिसाया जेब्ला देरो होमब्लाना अब्लाना बिमाखौ गारनो हाब्ला बिसोरो गावसोरनो गावनि आदारखौ नागिरनानै जानो हानाय जाहैगोन नङा होमबा नोंथां औ फारामनिखौ बुंनाय जा बुंनाय बुंनायब्ला बिसोरनो आदार होनांगौ जायो फाराम नि दाउआ एक्सट्रा आदार जायो नङा होनोमबा नोंथां औ जेरै सनालि दाउ होन बुङोब्लाथाय सनालि दाउआ गावसोरनि दाना खौसो जायो बेलेग दानाखौ जाबा बिसोरो देरखांनोबो रोङा आरो जोंनि लकेल दाना जेरै माइरंफोरखौ माइरं एंखुरफोरखौ जोंनि न'नि दाउफोरनोथ' जों सारना होनो हायो ओंखामफोर खौ बेफोरदिखौ बिसोरनो होजायो नाथाय बिसोर बेखौ जायोब्लाबो बारा देरनो रोङा जाहैयो आरो ना
औ औ
आरो न'आव फिसिनाय दाउ आरो फार्मनि दाउआ एसे फाराग दङ मानो होनोब्लाथाय गोबां मानसिफोरानो बिखौ बारा एसें जानायाव मोजां मोना फारामनि दाउखौ लकेल दाउखौसो बांसिन मोजां मोननाय जायो नङा होमबा नोंथां
औ औ नंगौ ओ जोंहा दा बिदिनो जोंहा गोबां दाउ अमा फिसिनाय जायो आरो बिदिनो गामि ओनसोलावहाय जों दा अमाखौ माबोरैहाय फियोबा होनबा नोंथांनो फोरमायनोसै ओ जोङो दा अमा फिसिनो थाखाय जोंहा मोनसे गलार बानायनांगोन नङा होमबा नोंथां बे गलाराव जोङो ओ गोबां बिदिनो साब जेनेबा ओ साफा खालामनानै दोननांगौ जायो आरो आरो जोंहा बेजों लोगोसेनो अमा फिसा जाबोला जोङो अमा फिसाखौबो गोबां जोथोन ला लाखिनांगौ जायो जों अमा फिसानो ओ फासथावनो ओंखाम एंखुरफोरखौ जोङो मोजांङै रुनानै जेनेबा गेफे बायदि गेफे गेफे रुनानै होनांगौ जायो बेनि उनाव जों अमा बि अमा बिमानोबो गुन्दै ओंखाम बिदिनो दै गुदुंफोरजों जोंङो होनांगौ जायो आरोना बिनि बेनि उनाव जोङो ओ अमानोथ' जोङो सानफ्रोमबो गुन्दैफोरखौ जोङो बायबाय थानो जोंहा खायफा खायफा सुबुङा रांबो गैया जायो नालाय बेनि थाखायनो जोङो हाग्रानिफ्राय जोङो जे था स' थास' गोसोम थास' गुफुर जों बेखौ हानानै लाबोनाय जायो बिनि उनाव जोङो मैगंफोरनि बिगुर जा बिगुर ओंखारो लेमनानै बेफोरखौबो जोङो रुनानै होफानाय जायो आरोना ओ आरो जोंहा बिदिनो गोबां ओ दखानफोरनिफाय बायनानै मोननाय जेरै सापर सिरा गुन्दै आरो जोंनि लकेल गुन्दै जों बे बेफोरखौबो बायनानै होफैनाय जायो आरो बिदिनो जोंहा अमा फिसिनायावबो गोबां मुलाम्फा दङो जोंहा बिदिनो गुन्दै बायनायाव गोबां रांबो थाङो नाथाय जोङो ओ फिसिनायाव मोजां जायोब्लाथाय जोंहा रांखान्थियारियाव गोबां मुलाम्फा जायो आरो जों दा बेखौ ओ अमा फिसाखौ अमा फिसाखौ फाननो थाङोब्ला जोङो दा बाजाराव बिनि बेसेना ओ ब्रै रोजा बा रोजासो ओ जादों आरो मासेमनो आरो जोंहा अमा बिमा जा नङाबा जो जों अमा बुन्दाफोरखौ जोङो फिसिनाय जायो आरो बिदिनो फिसिनानै जोङो ओ मास मोनब्रै बा मास मोनबासो फिसिनानै जोङो बेखौ फानहरनाय जायो आरो सोरबा सोरबा बिदिनो न'आवनो देथारनानै बेखौ बाजारफोराव बेदर गोदानानै फाननाय जायो आर रो जोंहा बेयावबो गोबां फैसा बा रां जोङो मोननाय जायो आरो बेजोंनो जोङो मोन से खामानिखौ जेनेबा खामानियाव जों बे फैसा रांजोंनो जोङो हेफाजाब मोननाय जायो आरोना नों थां बिदिनो जोंहा गोबां बिदिनो न' बर' सुबुंफोराथ' गोबां मानसियानो साख्रि फोरबो मोननाय जाया नालाय खायफा खायफा बा खासे खानैयाल'सो साख्रि थायो बेनि थाखाय खायनो जोङो न'वावनो जि ओ सेंग्रा सिख्लायानो जा बोराय बुरैयानो जा जोङो मोनसे बिजनेस माव नानै जोङो न'खरखौ जेनेबा खुंलांनांगौ आरोना नोंथां। खोनादोंना नोंथाङा? औ ओ दा बिदिब्ला नोंथां नोंथांमोननि गामि ओनसोलावबो बिदि दिनो गोबां ओ अमा बा दाउफोरनि फाराम नोंथाङा नुबोनो मोनदों नामा नोंथां?
ओरैबायदि अमा दाउनि फारामथ' आं नुबोनो मोनाखै नोंथां ना थाय न'वावनो अमा फिनाय जायो आरो।
औ औ ओ नोंथां ओ नोंथांमोननि ओनसोलावबो दा जेन'बा मोसौ बोरमा बेखौबो फालो फालो आथिखालावबो लानायखौ नोंथाङा नुनो मोनदों ना मा?
औ नुनो मोनदों नोंथां।
औ ओ जोंहाथ' दा जोंनि गामि ओनसोलाव आथिखालाव गोबां सुबुङानो मोसौखौ बा रा ओरै फालो फालो लोनाय जाला आरोना गोदो हायसो बिदिनो ओ मोसौ फालो लानानै जोंहा लावखार खासे लाखिनायबो जायोमोन बिदिनो मोसौ फालोखौ नायनो थाखाय आथिखालाव जोंहा ओ बिदि ओ लावखारबो लाखिनाय जाला आरो‌ न' नवाव जेनेबा जि जोङो ओ मोसौ गाइ लाखिनाय जायो आरो जोंहा जि गाइखेर मोनलोङो नाल लाय बेनि थाखायनो मासेबा मानै जोङो आथिखालाव लाखिनाय जायो आरोना। गोदोहायसो बिदिनो मोसौ हालिबो लाखिनाय जायोमोन जोङो ओ गोदोहायथ' बारा थेक क्टरबो मोनामोन नालाय जोङो मोसौखौ लाखिनानैनो जोङो मोसौ हालि लाखिनानै ओ जों जोंहा जि हा दं बेयाव जोङो माइ गायनो थाखाय जोंहा हालेवनाय जायोमोन आरोना। ओ आरो जोंहा माइल'गायनो थाखाय जों मोसौजों हालेवनाय जायामोन जोङो उफ्रा खेथि जि मैगं-थाइगं गायनाय जों बेनि थाखायबो हालेवनानै ओ गायनाय जायोमोन आरोना नोंथां। जोङो मोसौनिफाय ओ जोङो मोसौनिफाय रांल' मोना मोसौ फानानै जोंहा गाइखेरबो मोननाय जायो जों जे गाइेरखौ जोङो ओ घिउ बानाय नो हायो पुनिर बानायनो हायो गल्ला बानायनो हायो आरो जोङो सा लोंनो हायो आरोना। नोंथाङाबो
जेन'बा माबायदिहाय मोसौ, दावउ, अमा, बोरमा फिसिनानै माबायदि रांखान्थि राव मुलाम्फा जादों नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा नोंथां?
हेल'
औ नोंथां
खोनादोंना नोंथां औ नोंथाङा इसे मा औ नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा? जोंहा दाउ, अमा बोरमा फिनानै रांखान्थियारियाव माबायदि मुलाम्फा जादों
आंनावथ' बेफोरबायदि दाउ, अमा लानानै फिनायनि जेबो हुदा गैया नाथाय एसे बुंनो हागोन आरो न'वाव न'वाव फिनाय जाहै यो जिहेथु।
औ औ
आङो बोरमाखौ बुंनो थाङोबाथाय बोरमाखौ जुदि नोङो दुब्लियाव हैनो हायाब्ला गांखो गांखो गैयाब्ला दंफां बिलाइ हाननानै होनांगौ जायो आरो जेबो गैयाब्ला नोङो साफल दानाफोरखौबो बायना होफैजायो। आरो बिसोरनि थाखाय गांखोखौ नांथारगौ आरो बिसोरखौ मोजाङै फेदेरलांनो थाखाय मोजां गांखो होनांगौ जायो।
औ।
आरो बिसोरनि बेमार आजार जाबा नायनांगौ बियो बिदिनो मेगननि प्रब्लेम जायो मालाबा मालाबा। मायबा मोनसे प्रब्लेम जाहैयो बेफोरखौ मोजाङै नायनांगौ जाहैयो मोसौ बोरमाखौबो। आरो मोसौखौबो बुंनो थाङोबा जोंहा मोसौ फिसि फिसिनायखौ आं नुनो मोनबोदों। आरो मोसौ फिसिनो मोसौ फिसिब्लाथाय गांखोबो गैयाब्ला जेबो गैयाबा बो जोबोद प्रब्लेम जाहैयो बिनि थाखायनो मोसौनोबो सापर दाना होनानै बिसोरखौबो मोजाङै जाहोयोब्ला गाखेर होनायावबो मोजाङै मोजां गाइखेर ओंखारलाङो आरो बेनि फिसाखौ फिसायै फिसा माने फेदेरलांबाय थानो हायो मासेनिफ्राय मानै बेफोरबायदिनो जालांबाय थाया नङा होमबा नों
औ औ नंगौ नोंथां ओ ओ आं नोंथांनो मोनसे बाथ्रा फोरमायनो सानदों जोंहा दा मोसौ जों जे मोसौ गाय लायो नङा होमबा? बे मोसौ गायखौ जोङो लानांगौ आरो न'आवनो मासे मानै मानो होनोबा जोङो गासिबो सुबुंफोरानो गाइखेर सा लोंनो लुबैयो नङा होमबा नोंथां ओ औ बे गाइखेर सा लोंनो थाखाय जोंहा मोसौखौ न'आवनो लाखिनांगौ आरो आरो आथिखालाव गो गोबां बिदिनो दखानफोरनिफ्राय जोङो जि गायखेर आमोल थाजा जोङो बायनानै लाबोयो बेयाव गोबां केमि केल होनाय जायो आरोना बे गाय बे लकेल गाइखेरानो जाया माने बेयाव गोबां
होयो जोङो जाय बेहा देहानि गोबां ओ जेनेबा देहाया गोबां दुरबल बा था सारि देहानि माबाया गोबां हामा जालांनो हमो आरो जोङो बेमारबो बेमार आजार जोङो
जोंनि देहाखौ थां बेनिखायनो जोङो न'आव जि मोसौनिफ्राय ओंखाय गाइखेर जों बेखौनो लोंनांगौ आरो ओ आंङो ओ म बेलफोराव नुनो मोनदों नोंथां बिदिनो ओ बे दैयावनो मोनसे केमिकेल होनानै बेफोर खौ गाइखेरनि महर होनाय जायो आरोना बेनि थाखायनो जोङो मोसौफोरखौ न'आवनो ला नानै जोङो न'आवनो फिसिनानै ओ गाइखेरफोरखौबो सेरनानै जोंहा पनिरबो बानायनो हाखायो। नालाय घिउ फुसिउ जोङो बिदिनो गासिखौबो मोननो हायो नालाय न'आवनो मोसौ मासे मानै फिसिना नानै ओ सोलिनांगौ आरो जोंहा गाइखेरनि थाखायल' नङा जोंहा ओ मोसौ फिसिनानै जोङो बाहाय गोदोरफोर जाबा जोंहा बेयावबो फाननानै गोबां रांनि मुलाम्फा जा यो आरो बिदिनो जोङो बुं ओ बुंनो थाङोब्ला जोंहा मोसौ बोरमा फिसिनायाव जेबो रां रांखान्थियारिनि खहा जाया मानो होनना बुंनो थाङोब्ला जोंहा ओ बेयाव मिथिं ओ मो सौ बोरमाया मिथिंगानिनो मोननाय ओ जेन'बा गांसोफोरखौनो बिसोरो जानानै देरनाय जायो आरोना जों खालि जो थोनल' लानो नांगौ बेखौ दोस्लायनाय टाइमाव दोस्लायनांगौ हैनाय टाइमाव हैनांगौ आरो लायनाय टाइमाव लाय नांगौ आरो बेखिनियानो। ओ नोंथां जोंना समाबो गोबां जाहोलांबाय नोंथांजों दाउ अमा फिसिनायनि सायाव सावरायनो मोननानै गोबां ओ मिथिनो मोननानै गोजोननाय मोनबाय आरो आं खालामो नोंथांजों युनाव फिन खनसे सावरायनो मोनगोन जों बेखिनियावनो दोनथ' जासिगोन थिग नामा नोंथां
औ नोंथां
औ दे बिदिब्ला
द